औ नोंथां। आदसा दा मा खालामदों।
आङो ओरैनो दं थांनाय जिरायनानै दं।
अ अदसा नोंथाङा दायो नोंथाङा जानाय लोंनायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां।
औ जाबाय नोंथां।
आतसा आरो बोथोरफ्रालाय बोरै नोंथां मोनि
बोथोरफ्रा बिदिनो। ओ समावनो अखा हायो समावनो सान्दुं दङ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेखायनो बिदि आरो बोथोरा।
अ आचसा नोंथाङा दैै फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रियैनो दं दंनियाालाय।
नोंथाङा दै फियोब्ला आङो मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ।
जे जोङो आथि खालनि जुगाव बार गेब्रेनायखौ जोङो ओ
मा बार गेब्रेंनाया मानि जुगाव बारा मानि थाखाय गेब्रेें आरोना नोंथां। जोंनि औ नोंथां औ
औ। जोङो आथिखालनि जुगावथ' बांसिन बिबाङाव जोङो बार गेब्रेनाय होनोब्ला जोङो। ओ गोबां बेफोरबायदिनो खार ओंखारनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा गाज्रि उखुन्दैफोर आरो बेफोरबायदिनो गोबां ओ गारि मथर बाथिव गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखु्न्दैे जे आजि आजिखालिनि जुगावथ' गोबां बेफोरनो गोबां बिबाङावनो जोङो गारिफोर ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ आरो औ आरो बेफोरबायदिनो जों सिटि एरियाफ्रावहाय जों गोबां बेफोरबायदिनो दाखोरफोरखौ ओ बाहायनाङै बे बुस्थुफोरखौ जोङो सावनानै बा बेफोरबायदिनो मुलि खलथाफोर बेफोरबायदिखौ जोङो सावनानै जोङो गोबां बारहावाखौ जोङो गेब्रें होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आथिखालनि जुगाव ओ बबेफोरबायदिनो थाल लाला जे माखौ सावबा मा जायो आरो बेफोरबायदिनो माखौ बाहायनानै जोङो माखौ बाहायजाथावि बुस्थुखौबो जोङो बाहायनानै जोङो जेब्ला सावो बे जेरै जोङो प्लास्टिकफोरखौ जोङो सावो ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोबां बेफोरबायदिनि जाउनावबो जोङो बिदिनो गोबां बारहावाखौ आथिखालनि जुगाव गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोङो। गोबां गिदिर गिदिर ओ। आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर दाखोर गारग्राफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो। जों बेफोर बै दाखोर सावग्राफोरनिफ्रायबो जोङो। गोबां बेफोरबायदिनो गाज्रि उखुन्दैफोर ओंखारो जों बिनि जाउनावबो जोङो जोंनि आबहावा बा। जोंनि बे बार गेब्रेंनायखौ जोङो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ । फोर इउस खालामो जोंनि जोंनियाव । बिनि थाखायबो। जों नुनो । बा बाइक। उखुन्दै जेर उखुन्दैजोंबो जोङो गोबां बेफोरबायदिनो। बार गेब्लेनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां औ जों। जों गोबां बेफोरनि सिटि एरियासफोरावहाय जोङो नुनो मोनो बिदिनो गोबां जोङो। दाखोरखौ। खौ जोङो सावनानै जोङो जे मुलि खलथाफोर। बेफोरथ' गोबां बेफोरबायदिनो। गाज्रि बुस्थु जे बेफोरबायदिखौ सावनानै जोङो। बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुनायफोरानो गोबां। गोबां बेफोरबायदिनो बार'। गोबां बिदिनो दाब दाब बा एसे। जायगा जायगायावनो जोङो। औ बेफोरबायदिनो। लहानि खारखानाफोर होन जे मायानो होन जे। जे बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा जोंनि आबहावा बा। बारफोरखौहाय जोङो। थां। औ आरो जोङो बेफोरदिनो प्लास्टिकफोर गारनानै जोङो बा। प्लास्टिकफोर सावनानै बेफोरबायदिनो मेथाइ खलथब होन मा होन बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो। सावथावै बुस्थुखौ सावनानै बा गाज्रि। बेफोरबायदिनो गोबां।
बि।
बेफोरबायदि गोबां लेथ्रा। गोबां बेफोरबायदिनो नुनो मोनो जे। आर गेब्रेंनायखौ। आरो जों आथिखालनि जुगावथ'। बेफोरनो गोबां। जों बार गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथाङा ससे बुंना होग्रोनो हागोन नामा नोंथां हेल'।
औ बार गेब्रोननायाथ' जोङो नै दानि जुगावबो जोङनो गोबां। नुसै आरोना बिदिनो गोबां बार गेब्रोननायफोरखौहायोना नोंथां। जेरै जों होननो थाङोब्लाथ दानि नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो। गोबां आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां खारखानाफोर ओंखारबाय होननानै नोंथां।
औ।
औ बिदिनो गारि मथरनिफ्राय लानानै जिनिफ्राय लानानै बिदिनो प्लास्टिकफोरनिफ्राय लानानै। नोंथां बिदिनो गोबां गिदिर। औ बै। कारखानाफोरनिफ्राय बिदिनो। बेफोराहायो बारफोरावहाय गोरोबफायोब्ला बैफोरनो बारफोरखौहाय मैला खालामो आरो गेब्रेंहोयो। नोंगौ नोंथां आरो जोङो बिदिनो बांद्राय बिबां माय उम दंफां लाइफांफोरखौ दानफायोब्लाबो बाहायो बाहायोब्ला उम आरो बिदिनो गोबां बिबांनि दंफां लायफांफोरखौ दानफायोब्ला बिदिनो बेफोरजोंबो बार गेब्रेनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ खोनादों।
आरो जोंङो बिदिनो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर ओ गारि मथरफोरबो ओंखारबाय नाव जाहाजफोरबो ओंखारबाय आरो उरां फोरबो ओंखारबाय आरोना नोंथां जायनि थाखाय बैफोरनिफ्राय गबोनाय जायाव उखुन्दैफोर ओ बेफोरनो बारफोरजों गोरोबफानानै बेफोरनो बारफोरखौहाय गेबेंग्राय खालामो आरो नोंथां। ओ जायनि थाखाय बारा गेब्रें गेब्रेङो बा जोंनि देहाफोरावबो गोबां बिदिनो बेराम आजारफोरा जानो हमो आरोना नोंथां।
औ औ
बिदिनो गोबां बारफोर गेब्रेंङोबा बिदिनो मानसिफोर बा जिउ गोनां जिबफोराबो ओ लासैनो थैलांजोबगोन आरोना नोंथां।
औ
औ जायनि थाखाय जोङो बार खौ ओ बिदिनो मोजाङै साखोनै लाखिनांगौ आरो जायनि थाखै बिफां लाइफांफोरखौ फ्राय बांसिन गायनांगौ आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ
बिदिनो आथिखालनि बिङाव बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोर ओंखारबाय बे माल बुस्थुफोरनिफ्राय बिदिनो गोबां उखुन्दैफोर गनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। आं आथिखालनिखौथ' जोङो नायनो थाङोब्ला बारफोराबो बिदिनो ओ‌ बांद्राय बिदिनो थाजिम बिदिनो जाजाथावै नंला आरोना नोंथां। जों बिदिनो गोबां बार बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बे समाव जोंनि बाहायनानै जे गारजानाय माल बुस्थुफोर जेरै प्लास्टिक बेफोरजों जे गनाय उखुन्दै ओ उखुन्दै जे गनाय गोसोम उखुन्दैफोर बेफोरनो बारफोरजों गेब्रेंना गेब्रेङै आरोना बे बारफोरखौ। औ आरो जोङो फ्राय दानि जुगाव जोङो नाय गोबां आ इलेक्ट्रिकफोरनिबो बा लहाफोरनिबो खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोना नोंथां। जे बैफोर लहाफोर बानायनाय समाव बिदिनो गोबां उखुन्दैफोर गनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ मैला उखुन्दैफोरखौ आरो बेफोरबो मैला उखुन्दैफोरा जे बारजों गोरोबफायो बा आबहावाफोरजों गोरोबफायोब्ला बैफोरनो बारफोरखौ गेब्रें खामो आरोना नोंथां औ। औ आरो जोङो बिदिनो आथिखालनि जुगाव जे जोङो नुनो मोनो जे बिदिनो गोबां बिदिनो मुलि मुलि मुलि मुलि बाहायनाय खान्दा ज प्लास ओ मुलि खलटबफोरखौ जोङो सावोब्ला बैफोरनो गोबां बिदिनो बेमार आजारफोरखौबो जोङो नाय नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां आ उखुन्दैफोर गबोनानै जे बैफोर बारफोराव जे गोरोबफायो बैफोरबो बारफोरखौ गेब्रें खालामो आरोना नोंथां।
औ औ
आरो जोङो बिदिनो बारे बिदिनो आबादफोराव बाहायनाय बांद्राय बिबाङावहाय मुलिफोर बेफोर हायबाथ गोरोबफानानै गेबें गेब्रेें खालाम आरो नोंथां
औ औ
बेनि जाहोनावबो जोङो बारफोरखौहायो गेब्रें गेब्रें जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना औ आरो जोङो बिदिनो आथिखालनि जुगानो जोङो बिदिनो गोबां नुनो मोननाय जाया बिदिनो बामगिरििर गगिरिफोर बिदिनो लहाफोर बा बिदिनो कारेन्टफोरनि खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोोना नोंथां
औ औ
जे बैफोर कारेन्ट थारफोरखौ थारफोरखौ बानायनो थाखायबो बिदिनो गोबां अरफोरनि गोनां जायो आरो बिदिनो लहाफोरखौबो बानायनो थाखाय गोबां अरफोरनि खामानि जायो आरो बैफोर अरफोरनि खामानिफोरावहाय बाहायजानाय जे दंफांफोर लाइफांफोर बैफोरनिफ्राय गबोननाय उखुन्दैफोराबो जायो मैला उखुन्दैफोराबो जे जोंनि बारफोराव हाबनानै बा गोरोबफानानै बेफोरनो बारफोरखौहाय गेबेंरे खालामो खालामो आरो नोंथां गुबुंले खालामो आरो जायनि थाखाय जोङो आथिखालनि जुगाव फ्राय बांसिन दंफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ आरो जोङो दंफां लाइफां दफांफोरखौ ओ खम दानफायनांगौ आरो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ बांसिन गायनांगौ आरो ना नोंथां
औ औ
सार फोराय गुबुंले जायाबा गेब्रें जायिनि थाखाय औ आरो बिदिनो जोङो नाव जाहाजफोरखौ नायोब्ला बिदिनो हान्थाामेलानि राहाफोराव नायोब्ला जोङो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिरफोर गारिफोर बा बिदिनो गोबां गिदिर गिर जाहफोर बा बिदिनो गोबां उरां जाह जो नुनो मोनो आरो नोंथां जे बैफोरनिफ्राय गनाय उुन्दैफोराबो बिदिनो बारफोरजों गोरोबफानानै बिदिनो गोबां बार मैला बारफोरखौ मैला खालामो बा गेबेरं खालामा आरोा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
जोंहा बे बारफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरोोना दां औ आरो बिदिनो जोंथ' आं दानि बुंलांनाय बदिनो बिदिनो आथििखालनि जुगाव बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर गारिफोर ओंखारबाय आरो ना जायफोरनिफ्राय बैफोर गायगिरिगिरिफोरनिफ्राय जे गनाय गुन्दै जे गोसोम आरो नोंथां जे बेफोर मैलाफोराबो बारफोरजों गोरोबफानानै बिदिनो गोबां आबहावाफोरखौ गेदेरं खालामोबा बारफोरखौ गेदेरं खालामा नोंथां
औ औ
जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय नोंथां नोंथांनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनथारदों
औ औ औ हामबायसै हामबायसै नोंथां आंबो जोबोद मोजोननाय मोनदों